हेल' अ अ खोनादों ना मा जागोन?
औ खोनादों नोंथां गिबि गिबियावनो नोंथांसिम खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय
औ औ नोंथां ओ गिबियावनो आंबो नों सिम ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आ दा नोंथाङा बबे ओ टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों माने?
आङो दा नोंथां नियाव जोंनि बै खेला गेलेनायनि सायाव नोंथांजों आं रायज्लायनो कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा आंनो बे बेखौ रायलायनो थाखाय सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ नोंथां जेनेबा खेला गेलेनायनि बागै नोंथाङा मा मिथिगौ आंनो एसे फोरमायनाो होग्रोलाय नोंथां।
ओ गिबियावनो आङो गेले-गेलेनायनि सायाव बुंनोसै ओ गेलेनाया जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां मोनसे रोंगौथि रोंगौथि लाखिनो हायो गेलेनायजों जों लोगोसे बादायलायनायफोरावबो जोङो बाहागो लानो हायो ओ जोंनि देहा खौबो जोंनि सावस्रिखौ सांग्रां आरो गोख्रों देहाखौ माने लाखियो आरो जोंनि गेलेनायखौ ओ जोंनिया
ओ गेलेनायाव जोंनिया बेबायदिनो गुबुन गुबुन गेलेनाय दङ जेरै जोंनिया क्रि केट फुटबल बेडमिन्टन बायदिसिना बेबायदिनो जोंनियाव गेलेनाय दोङो। जोङो गेलेनायाव जों मा माखौ खमायहोनो हायो जोंनि देहानि ओ बेराम जानायनिफ्राय जोङो बारग हो नो हायो जेनाखि ओ जोनियाव नारसिननाय जेनेबा देहाखौ नारसिननाय हां लानायफोर निफ्रायबो जोङो जानगार जानो हायो जोंनिया गेलेनायनिफ्राय ओ बेबायदिनो बेनिफ्राय जोंनियाव गेलेनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। जेनेबा बैसो नांलाया जोङो गेलेनो हायो जेनेबा ओ उन्दैयानो जा गेदेरानो जा जोंनिया गासिबो बाहागो लानानै गेलेनो हायो। ओ बेबायदिनो जोङो गेलेलांबाय थांनो हायो आरो जोंनिया बेनि आथि खालाव जोङो ओ गोबां नुनो मोनो ओ फरायसालि आरो फरायसालि माबाफोरावबो जोङो गोबां नुनो मोनो गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरावबो ओ जोंनि जा फरायसाफोरा मुखुब जानानै गेलेनांगौ। जोङो ओ गेलेनानै माने थुलुंगाना थुलुंगा होयो। गेलेनाया जोंखौ ओ जौ गानायाव मदद खालामो जोंनियाव ओ बा जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौबो जोङो गेलेनायाव मोननो हायो बेबायदिनो गोबां बिबांनि ओ जोङो थांनानै थानायनि राहाखौ मोनफुंनो हायो आरो। बेबायदि ओमफाय गावखौनो जोङो ओ गोग्गाथाव खालामनो हायो। सिनाय जानाय खालामनो हायो जोङो गोबां ओ हा दोर हादोरसाफोराव जोङो ओ थांनानै जों गे लेहनानै जों गावखौनो सिनायथि होनो हायो जेरैखि जोङो भारत हादारनि फ्राय गुबुन हादोराव गेलेहोयोबा जोंखौ ओ गुबुन हादोरमाफोराव जों गेलेहयोबा जोंखौ सिनायनाय जोंनि मुंखौ ओ गोजौआव दावखोनानै जोङो गावखौनो गोग्गानाय लानो हायो आरो। बेबायदिनो गोबां जोंनियाव गेलेनायफोरा सोलिगासिनो दाबो जोंनियाव। ओ। जोबनायाव आं फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदो आरोबाव ओ गेलेनाया जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथार बेखौथ' जोङो मिथिगौ। गासिबो मिथिसागौ बे मोनसे जोंखौ ओ जाफुंसारनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो। मोनसे ओ गावनि गोख्रोंथिखौ लाखि खिनो थाखाय जोङो गेलेनायखौ जोङो बाहायो ओ बेबायदिनो जोङो गेलेलांनो गेलेलांनायखौ जोङो आग बारायनांगो आग बारायहोनो हानांगौ। जोङो जौगा खालामनो हानांगौ जोंनि ओ ओ भारत हादरखौबो जोङो जेनेबा जोंनि आसाम हादोरनिफ्रायबो जोङो ओ गेलेनानै जोङो सासे सासे ओ गेलेयारि जानानै जोङो गोजौआव दावखोलांनांगौ बेबायदिनो जोङो सिनाय थि जाहोनांगौ गावखौनो गोग्गाथाव बे बेबायदिनो जोङो गावखौ थांना थानायनि राहाखौबो दिहुननानै गावनि ओ बेराम आजारनिफ्राय खारग'नोबो जों बेखौ खौ ओ गेलेनांगौ गेलेनाया बेनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार। बेबायदिनो आरो ओ बेनि उनाव आं आङो गेलेनायनि बागै बेफोरखोनो फोरमायबाय नोंथाङा मा बुजिखो? बेखौ आङो मिथिथ'ला ओमफ्राय दा नोंथांनियाव आङो ओ आरोबाव बेनि फारसे गुवारै माने गुवारै फोरमायहरनायखौ आङो लुबैजादो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना बेफोरनि सायाव? उम‌ अ।
जेनेबा खेला गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो। माने खेलाखौ जों मानो गेलेनांगौ गौ होनबा जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो जोंनि ओ जिथु देहा बेयो माने ओ मजबुत जायो माने गोरा जायो देहाया। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो खेला गेलेनायजों लोगोसे जोङो जोंनि निजिनि माबाखौबो बारायना लानो हायो कनफिदेन्सखौ। निजिनि मा होनो बेखौ ओ निजिनि गोख्रोंथिखौबो बा ना लानो हायो औ जेनेबा नोंथाङा सोर जों माबायदि रायलायनांगौ सोरजों माबायदि थानांगौ सोरजों बोरै देखायनांगौ बेखौ नोंथाङा मिथियो आरो खेलानि जो है खेला गेलेनायनि जोहै। दा बिदिनो बादायलायनाय खेला गेलेनाय बादायलायनायाव नोंथाङा आरो मोनसे बाथ्राखौ रों रोंनो हाग'यो बा नोंथाङा से जेनन्नाय आरो देरहानायखौ निजि ओ मिथिनो मोनो आरो। मानो होनबा खेला गेलेनाय बादायलायनायाव जेननाय आरो देरहानाया थाखायो नङा होमबा
औ औ जेनेबा गावनि गोख्रोंथिखौ हमदांनो हायो बेबायदिनो ओ जोङो गेलेनायजों लोगोसे से माबायदि जोङो गेलेनानै आं बेसे बेसेबां गोख्रोंथियाव दङ आं बेसेबां ओ बेखौ मा बुंगोन नरम ओ एसे गाहायाव दोङो। बेखौ जोङो हमदांना मोनो आरो जों गेलेनायनि गेजेरसो जोङो गेलेनायनि गेजेरसो जोङो मिथि नङाबा जोंखौ बोरै मिथिनो जों मायाव ओ कम-कमजुरि दोङो जोङो। जों मायाव गोख्रोंथि दोङो जों माबे आयदायाव जोङो ओ सिगां दावगालांनो हागोन बबेखि जोङो दावगालांनाया बेखौ जोङो ओंखारबासो जोङो माने गोख्रोंथिखौ मोनगोन नालाय बेनि ओ माबाखौ जोङो हमदांनो हायो आरो गोख्रोंथि खौ माने माबे लाइनाव जोङो थांबा मोजां जायो माबे जायगाखि जों थांबा मोजां जायो बेखो जोङो हमदांनो हायो बेखायनो दे नोंथाङा जागायफिननो हासिगोन बेखिनियाव दे नोंथां।
नि अनगायैबो जेनेबा खेला गेलेनाय बादायलायनाया जास मात्र' बियो खेला गेलेनाय बादायलायनाय आरो बेजोंल' नङा खेला गेलेनायजों लोगोसे नोंथाङा रंजानाय बा देरहानायल' जेननाय बेखौल' मोनगोन बिदि नङा खेलानि जोहैनो नोंथाङा निजिनि ओ जेनेबा नोंथाङा जुदि मोजां खेला गेले गेलेगिरिबा नोंथाङा जुदि मोजां गेलेगिरिबा नोंथाङा ओ माबाबो जानो हायो जेनेब बा निजि बे गेलेनायजोंनो लोगोसे नोंथाङा निजिनि ओ केरियारखौबो दानो हायो नोंथाङा जिनि ओ मा होनो बेखौ निजिनि थांना थानायनि राहा खौबो दिहुनना लानो हायो औ जेनेबा ओ मा होनो आलिथिखाल' थ' दानि जुगाव दानि जुगाव जों नुनो मोनो जे खेलानि जोहै गोबां साख्रि ख्रिबो मोनग्रा जाबाय नङा होमबा नोंथां? बिदिनो खेलानि जोहै जों गोबां साख्रिबो लानो हायो। दानियाथ' बांसिनानो खेलानि जिथु नोंथाङा मोजां खेला गेलेयोबा नोंथाङा अलिमपिकफोर बायदिसिना गुबुन गुबुन हादोराव नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों गोदोर गोदोर हादोरमा हादोरिसाफोराव थांनानै गेलेहैनो हायो नोङा होमबा नोंथां? दा बिदिनो अलिमपिक सलिमपिक इफोरबायदि खेला जायो बेयाव नोंथाङानो जि जुदि मोजां खेला गेलेगिरिबा नोंथाङा बेयाव थांनानै निजिनि जितु खेलेनो गेलेनो रोंनायनि रोंगौथिखौ बेयाव देखायहैनो हायो। नोङा होनबा नोंथां? औ नोंथां जेनेबा आरो बिदिनो खेला गेलेनाया एसे खारनाय बारनाय बेफोरो आरो जितु जोलुर गेलेनाय नोंथाङा जे होनदो क्रिकेट फुटबल बायदिसिना दं बेफोराव जोंनि जिथु खार थिंनाय जायो बे खारथिंनाया जोंनि देहाखौ ओरैबायदि मोजां खालामो बेखौ जोङ सानस स' हाया मानो होनबा गोबां बेराम आजार जोंनि देहायाव थायो। दा जेनेबा जोङो बिदिनो न' सिङाव हाबसोना थाबाय थाबाय ओ उन्दु उन्दु थाबाय थायो बा जोंनि देहायाथ' बियो गोग्गो जानाय नङा नोङा होमबा नोंथां? दा गोग्गो देहा खालामनो थाखाय खारथिंनाय बारथिंनाय बा खे जोलुर गेलेनाय। बेफोरबायदिया जोंनि थाखाय गोनांथि मानो होनबा बेफोराव जिखिनि खारथि थिंनाय जिथु जोंनि आयथें आखाइ आरो जोंनि देहा मोदोम सोलेरनि फ्राय जिबायदि ओ ओ जोंनियाव बोलो नांगौ बेफोर बोलोआ माने नों थाङा इफोरखौ ओ खालामबाय थाबासो बेखौ जुदि गेलेबाय थायोबासो बेफोरो ओ थाबाय थागोन नोंथाङा जुदि खारनाय बारनाय गेलेनाय जेबो खालामाबा नोंथांनि जे बोलो बे बोलोआ जेरावबो खामानि खाथिनाय ना होमबा नोंथां बेखौ ओ बेबायदि दिनो ओ जेनेबा बेखौ जोंनियाव बोलोखो जों जुदि बाहायनो रोङाबा जोंनि बे बोलोआ ओरैनो थांगारगोन। स' बिनिखायनो ओ खेला गेलेनांगौ खेला गेलेनो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथि बेनि बे बे नङाबा जोङो सोलिनो हाया माने बेखौ आथिखालाव गथ' दानि गथ' गथ' गथायाइफोरखौ नुनो मोनो मबाइल जानबुं जेखौ लायो। दानियाथ' आगोलनि दिनाव जोङो फोथारफोराव खेला गेलेनाय बिदि नुनो मोनोमोन। फोथाराव जेनेबा दुब्लियाव ओंखारनानै फोथाराव गथ'फोरा बिदिनो खारथिंनाय मानाय जोलुर गेलेनाय बा क्रिकेट गेलेनाय नङा होमबा। नोंथां बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोनोमोन दा आथिखालाव जोङो बेफोरखौ नुनो थांला माने जेसेबां जेसेबां हायो एसेबां खमाय लांगासिनोसो दं बे बायदिया दा बेफोर मबेल थायो दानिया जानबुंङाव बा रिल्स नायनाय बा मबाइलाव गेम गेलेनाय। बेफोर बायदि गोबांनो दानिया बारायनो हमबाय। दा बेफोर बायदिखौ बेफोर बायदिखौ जेसेबां हायो एसेबां खम खालामनांगौ‌। बेखौ खम खालामनानै जेसेबां हायो एसेबां फोथाराव ओंखारनानै खेला गेलेनायखौ आंनि बादिब्ला खालामनांगौ आरो गथ' गथायफोरा दानिया नङा बाथाय। बेफोरखौ दानो जुदि खालामना लाखायाबा आरो बेफोरखौ दानो जुदि निजेनि देहानि साननोसानाब्ला उनावहाय बे गिदिर बेरामजों जें बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनो गोनां जागोन बा सोलिनो गोनां जागोन आरो। नङा होमबा नोंथां। नोंथांआथ' गोबां खोथा बुंलांबाय नोंथांनि खोथाखौ आङो गोजोनबाय नोंथांनि खोथाखौ खोनानानै। नोंथाङा गोबां मोजां मोजां खोथा बुंलांदों बेखौ आङो आंनि गोसोआवबो हाब आं खोनासंनानैबो मोजां मोनबाय। आरो बिदिनो आंनिखौ नोंथाङा माबायदि मोनखो आंनो खोन्था जागोन।
आंनिफ्रायबो। नोंथांनिसिम मोजां हामलायनायखौ जासि हरबाय नोंथाङा गोबां सम सम खम नि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा बुजाय लांबाय आंबो बुजि मोनबाय माबायदि। दि बेबायदि गथ'फोरखौ बोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ बोरै गेलेनायाव लाबोनांगौ बेफोरनि बागै सुंदै नोंथाङा मोजाङैनो फोरमाय लांबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम मोजां हामलायनायखौ जासि हरबाय। आङो आरोबाव नोंजों समफोरा मिलायोबा आरोबाव बेबायदिनो गोबां बाथ्रा रायलायबावनो हागोन आं बेखौनो मिजिं थिबाय थाबाय।
औ नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां आंबो आसा थाबाय नोंथां। दे नोंथां होमबा दे।